खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां माबोरै दं नोंथां?
अ दासानदैथ‌' मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांनालाय मा खौरां
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ अब्ला नोंथांनि फन हरनाय जाहोनखौ फोरमायदो मामोन। मा थांखि लाना फन हरामोन नोंथाङा?
आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना?
औ दं दे नोंथां सावराय जागोन।
लाइमोन बैसोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ जागोन दे सावरायजागोन। दे नोंथाङा होमबा ओ जागायग्रोदो औ दे जागायग्रोदो।
औ ओ लाइमोन बैसो होनोब्लाथ जों यो ओ सें सिख्ला साया लायमोन बैसोआव मोगा मोगि जायो।
औ
आरो आखल आखु आरो बिथिङाव बायदि मैया जेथोगोनां ओ आरो बे लाइमोन बैसोआव जोबोद खैफोद गोनां बैसो। ओ बै समाव हौवा हिन्जावसानि जिउआ गोबारै ओ खारथायनि सोलायथायाइफोरखौ हमथानो थाखाय मोजां आबहावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथाइनि गोनां जायो। ओ नङाब्ला जिउ खारथायाव बायदि रोखो म बेले बेजे सोमजिनायनि थासारि फैनो हागौ। ओ लाइमोन बैसोआ जाबाय गोदान जांख्रिथायनि बैसो। ओ लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ राहाया नांगौ बदि जानाया थारैनो गोनां ओ होननानै जों सानो।